औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलनायखौ बाउहरग्रोनाय जाबाय नोंथां औ नोंथां आंथ' नै जिरायना दङो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङालाय आंबो जाखांबाय नामा नोंथां औ नंगौ नोंथां आंथ' दा ओरैनोसो दंथ'यो दे नोंथां
अ आंनि आयदाया जाबाय दानि आरो गोदोनि
जुगनि फरायनायनि सायाव माबोरै सोलायनाय लाबोदों गोदो माबायदिमोना आरो दा माबायदि औ नंगौ नामा नोंथां
बिदिब्ला आङो बुंगोरनोसै गोदोनि जोंनि समनि फरायनाया माबायदिमोन आबै आबौनि आरो दानि
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा गोदोनि सोलोंथाइ लानायाबा फरायबोनाया माबायदि सोलिबोदोंमोन बेनि स सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायना होदो अब्ला
जागोन नोंथां आं गिबियावनो आङो बुंगोरनोसै गोदोनि आबै आबौनि समनिखौ जों उन्दै उन्दैयाव जेला एल पि स्कुलाव फरायहैजेनदोंमोन अब्ला बे समाव आबै आबौमोनहा जोंनो फोरमायना होयोमोन दि से गामि गंब्रै गंबा एबा जि गामिथा लोगो नांनानैसो गंसे फरायसालि जायोमोननो आरो बिथांमोनहा थांलाय फैलायाव जोबोद खस्थ' जायोमोननो मानो होनबा थांलाय फैलायनि थाखाय हान्था मेलानि राहा गैयामोन गारि मथर गाखोनो सुबिदा गैयामोननो जो बेबायदिनो बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्लाथ' गामि गेजेर गेजेर माने हाग्रा बंग्रा बारनानैसो स्कुल फरायसालियाव थांनांगौमोननो बेनि उनाव बिसोरहा एल पि स्कुल एबा गुदि फरायसालि जोबखांनायनि उनाव थांनांगौमोन गोजौ फरायसालियाव बेबायदि गोजौ फरायसालियाव थांनाय समावनो मा होनो बांसिन खस्थ' मोनबावोमोननो मानो होमबा गोजौ फरायसालि फरायनो थाखाय मा जि एबा जिबा किल'मिटारसो गोजान हान्थिनानैसो बिजाब फरायहैनांगौ जायोमोननो बिसोर बेबायदिनो बिसोरनाव सोरनावबा सोरनावबा मा साइकेल गैयामोन बेबायदिनो बिसोर मा थाबायनानैसो थाङोमोननो जोबोद खस्थ'यै सोरबा सोरबा खिन्थानाय बायदिब्लाथ' गोदोनि दिनाव मा दालांबो गैयामोननो नोंथां बिसोरो मा नाव थायोब्ला नावजों बारनांगौ जायोमोन एबा मालाबा मालाबा मा सानस्रिनानैसो थांनांगौ जायोमोननो बेबायदिनो अखा जुब जुब हाबाय थायोब्ला मा दैबाना जायोब्ला फरायसालियाव थांनोनो मोना जायोमोननो बिथां फोरमायबवोमोन गोदोनि समावलायनो मोनाबिलिनि समाव मा मोनसे बोराय बुरैनि स्कुल दंबावोमोननो नों थां जाय जायगायाव बोराय बुरैया लेखा फरायनो रोङा बेखौ मोना मोनायाव मा फैनानै मा लेखा फोरोङोमोननो बेखौ बै जोंनि मा होनो इडुकेसन मिनिस्टारा फोरमायहरनाय बायदिबो एबा नोंसिनि बायदिब्ला मा बै लिटार स रेट एबा फरायनाय बिबांखौ बांहोनो थाखाय बेबायदि खालामनाय जायोमोननो बिनि गाहाय जाहोना जाबाय बै मा होनो माखासे गोदोनि बोराय बुरै मानसिफ्रा मा लिरनो फरायनो रोङामोन ना बे लिरनो फरायनो रोंनायखौ बांहोनो थाखाय मोना मोना फरायसालि मोनाय मोनायावबो फरायनायनि सुबिदा होदोंमोननो बेबायदिनो गामि गामि खालामोन आरो बेखौनो सोरबा गोरों गोराया फोरोङोमोन बा दंफांनि सायाव जिरायनानै बिदिनो बिसोर मोनायाव ज' ज' लेम लानानै थाङोमोननो बेनि उनाव फैयै फैयै जोंनि सम फैबाय जेब्ला आङो उन्दैमोन अब्ला आङो गामिनि गुदि फरायसालियावनो फरायनो थांदोंमोन आरो नोंथां बेयावनो मुं थिसनदोंमोन जेब्ला आङो उन्दै सममोन बे समाव मा जोंनि फरायसालिया बायला जिला साथाय बेरायनिसोमोन आरो औवाजों बानायनाय अखा हायोब्ला जोबोद दै सेरोमोन फरायसालियाव थांनोनो मोनामोन जायोमोन आरो बेबायदिनो आंनि समावबो एसे मा खस्थ'मोन आरो नोंथां थांलाय फैलाय थामायनायनि राहाया जोंनि फरायसालि जोंनि गामियाव फरायसालि गैयामोन नाथाय आङो फरायनो थाखाय मा साखाथिनि गामिनि साखाथिनि गामिनि मायाव फराय गामियावसो फरायनो होननानै मुं थिहैनांगौ जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बेयाव फोरोंगिरिया थोजासे गैया दंब्लाबो फोरोंगिरिया जोंखौ मा मोजाङै जोथोन लाया थांलाय फैलाय मा खालामदों बेखौ जेबो मा लायामोन नोंथां गियान होआमोन आरो फोरोंगिरिया माने जेबो थालखौनो लायामोन फोरोंगिरिया मालाबा फैबाय गोसो जायोबा गोसोआाबाया फैला इदिनो गायनाय फुनाय आबादनि दिनावथ' फोरोंगिरिया फैय नखौनो होनजायोमोन दा मा होनो खनसेनो फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो गावनि आबाद फोथारावसो खामानि मावनो थाङोमोन बेनि उनाव जोंहा फरायसालियाव थांनानै ओरैनो फरायनो मोन मोना क्लास खालामनो मोना म मा थाखो खथायावल' जिरायनानै जोङो गिदि गिदिंफिननो गोनां जायोमोन नोंथां बे बेनि उनाव आथि औ जोंहा जेब्ला गुदि फरायसालिया गलाङो अब्ला जोंहा गोजौ फरायसालियाव फरायदोंमोन बेयावबो जोंहा जोबोद जेंनानि गेजेरजों जुजिनांगौ जादोंमोन जेरै जोंहा मा होनो जोंहाबो बेबायदिनो आबै आबौमोन थांनाय बायदिनो जोंहा गोजान लामा हान्थिनानैसो फरायहैनांगौ जायोमोन आरो आंबो बेबायदिनो स्नि दानि किल'मिटारसो हान्थिनानै लेखा फरायनांगौ जादोंमोन बै समाव आंनाव साइकेल आरि गैयामोन आरो नोंथां मा होनो आंबो लोगोफोरजोंसो ज' ज' थाबायनानै फरायसालियाव फरायहैनांगौ जादोंमोन आरो बेबायदिनो जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों मा होनो जोङो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिबोनाय जादोंमोन आरो नोंथां बेनि उनाव आङो जेब्ला बिजनि गोजौ फरायसालि एबा मुलुग सोलोंसालियाव फरायो अब्ला आङो लजिंआव थानानै बिजाबखौ फरायदोंमोन आरो बे समाव जे बारा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सहायनांगौ जायासै नाथाय दानि जुगावथ' जोबोद सोलायनाय फैबाय बे सोलायनाया माबोरै सोलायदों माबोरै सोलायाखै नोंथांनि सिगाङाव आङो बेखौबो मिथिनो लुबैदोंमोन आरो दानिया बिगियान आदबजों फोरोंनाय जायो नाथाय आंहा बे फारसे जेबो गियान गैला मानो होनबा आङो आबाद मावनानैसो जायो फरायसालिफ्राव थांनाय जाला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आरो दानि गोदान जुगनि फरायनायखौ
गोदान मुगायाव सोलोंथाइ लानाया माबायदि सोलिगासिनो बा गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि फारागथिफोरा फारागफोरा नुजाबोखो बिनि सोमोन्दै नोंथांनो आं फोरमायलांसै गोदो नोंथाङा बुंदोंमोन गोदो दि फरायसालिफोरा गोबां गोजान गोजान जानथायाव दङमोन नाथाय आथि खालाव बिदि नंलिया गासैबो गावबा गाव गामियावनो गुदि फरायसालिखौ नुनो मोनसै आरो गावबा गाव मोनसे जायगायाव दा जोङो बा आरो थाम किल'मिटारनि गेजेरावनो बा आरो थाम किल'मिटारनि गेजेरावनो मोनसे गेजेर गोजौ फरायसालि बेफोरखौ नुनो मोनो बिदिनो आरो जि किल'मिटारसोनि जान्थायावनो जोङो मा मोनो गंसे गंफा गंफा गंफा कलेजफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे गावबा गाव जिल्लाफोराव माखासे गेदेर गेदेर कलेज मुलुगसोलोंसालि बा सोलों बिदिनो जौमा सोलोंसालि बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोङो मायावमोन गोसोम गाबनि जायखौ जोङो ब्लेक बर्ड होनो नोंथां बेखौ गोदो बिदियाव फोरोंनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरनि जायगायाव हाइट बर्ड बाहायो जायखौ जोङो मार्कारजों गेजेर फोरोंनाय जायो मानो होनोब मारकार लिरोबाथाय माने फोरोंगिरिफोरनि गानबोनाय सि सोमफोरा बेफोरो मान गाज्रि जाया आरो जाहाथे नाथाय जोङो गोदो ब्लेकबरद बाहायनाय नुनो मोनोमोन दि फोरोंगिरिफोर गानबोनाय जि गस्लाफोरा मा जायोमोन बै सक सिलनि गुन्द्राजों मा बिसोरनि देहा मोदोमफोराव नाङोमोन आरो बिदिनो गोबां फोरोंगिरिनियाव बे पेेनसिलनि गुन्द्रानिया मेगनफोराव हाबनानै मेगननि माखासे माबाफोरखौ जोंनो गेजेराव नुजााहोदोंमोन आरो जेंनाफोरखौ जायनि थाखाय बेखौ बिनि सोलाय गोबाङानो दा गुफुर गाबनि बर्डखौ बाहायनाय जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनो बे बर्डनि जायगायावबो गोबां सोलायनायखौ नुबोनो मोनदों जेरैहाय जोङो दाथ' आथिखालावथ' दा मा होनो जोङो डिजिटेलनि मुगा बा डिजिटेल जुग आरो नोंथां बेहाय जोङो जेनेबा स्क्रिनफोरखौ बाहायनायसो नुनो मोनो आरो नोंथाङा ब्लेकबर्डनि जायगायाव जाहाथे बयबो फरायसाफोरा थाबैनो मोजाङै गोसो होना नायनो हायो बा रोङो बिनि थाखाय बेजों लोगोसे फरायसालियाव नायोब्ला नोंथाङा नोंथाङा बुंदोंमोन गोदोनि समाव फरायसालिफोरा मोजां मोजां नङामोन बायदिसिना बिदिनो जग्रा सियार बेरेन्सि बेफोरनि आंखालमोन होननानै नाथाय आथिखालाव बिदिखौ नुनो मोनलिया दा गोबां बिबांनि बा नांगौ बिबांनि सियार टेबोलफोरखौ जोङो नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो फरायसालि गंफ्रोमबो फरायसालियाव मा थायो जोंहा गरम बोथोरनि थाखाय फांखा होना दोनखायो आरो नोंथां जाहाथे फरायसाफोरा सोलोंनायाव जेबो उसुबिदा मोना बेनि थाखाय फरायसालिफोराव फांखा मोब्लिबनि राहा बेफोरखौ जोंहा होना होखाबाय आरो नोंथां बेजों लोगोसे माखासे मोजां गुननि लोंग्रा दै आरो बाहेरायाव थांनो थाखाय जोंहा लेट्रिनफोरखौ मोजाङैनो खालामना होजोबखाबाय आरो आथिखालाव नायनो थाङोब्ला गोदोनिख्रुइ गोबां आयदायावनो नोंथाङा सोलोंथाइ लानो हायो आरो नोंथां नाथाय आवगायनो गोदोनि समावहाय बेफोरबायदि खाबुआ गैयामोन आथिखालाव बेफोरबायदि खाबुखौ जोङो मोननो हानानै बा जों गोजौ फारसे दावखोलांनो हागोन बेखौ मिजिं थियो आरो आ
नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंहाथ' गोदोनि सम समाव माने मोनसे मोनसे माबायावल' आयदायावल' माने फरायनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां औ नाथाय नोंथाङा गुबुन बे आयदानि सोलाय गुबुन आयदा लानोबा नोंथाङा गोबां गोजान गोजान जायगायाव थाहैनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदिखौ नुनो मोनला माने गामिनि सुबुंफोरासो एसे सहरफोराव फैनानै फरायफैनांगौ जायो आरो दा आथिखालाव नाथाय गोदोनि समावहाय बेबायदि नंद्रायामोन माने गावबा गावनि जायगाखौबो नागारना थांनानै गोजान जानथायाव थांनानै सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जायोमोन आरो आरो नोंथाङा बुंदों नोंथाङा दि कलेज फरायनाय सम बा जौमा फरायसालि फरायनाय समाव लजिं थानानै थाबोदोंमोन होननाया आथिखालावबो बेफोरबायदिनो नोंथांखौ हस्टेलफोराव थानानै सोलोंथाइ लानो हायो आरो बिदिनो लजिंआव थानानै सोलोंथाइ लानो हायो बेफोरबायदिनो आरो नोंथां आथिखालनि आथिखालनि सोलोंथायाइयाव आरो लोगोसे मा जायो फरायसाफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों सोलोंथायाइ होनाय जायो आरो नोंथां जाहाथे फरायसाया न'आव थानानैनो सोलोंनो हायो आरो माखासे बन्द'फोराव बा फरायसालिया बन्द' आरो बेबायदिनो सासे फरायसाया जुदि थाखोआव थाङाखै अब्ला बेनि ज जनि फोरोंनाय बे थाखो बेखौ बे फरायसाया बोरै मोनफिनोबा बुजिनो बेनि थाखायबो जोंनि माबाया सरकारा मा खालामनो हादों मोनसे एप दिहुननो हादों बे एपनि मुङानो जाबाय दिक्सा एपजों सोलोंनो हायो आरो नोंथाङा बे दिक्सा एपआव बे दिक्सा एपआव नोंथाङा बैयाव थानाय मोनसे किउवार थायो बे किउवारखौ नोङो मबाइलजों स्केन खालामना नायोब्ला बेहाय माखासे बे फरा बिजाब बिजाबनि आयदाफोरखौ नोंथाङा मोननो हायो आरो बेयाव नोंथांनि रावजोंनो बा बुजायनाय बा फोरोंनाय बेफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन आरो रावजों नङाबा माखासे लिरनायजोंबो मोननो हागोन जायनि गेजेरजों सासे फरायसाया मोजांसिन आरो गुन गोन सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो रुजुना नायोबा नोंथां गोदोनि समाव आरो आथिखालनि समाव मोनसे माबाखौ जों नुनो मोनो बा खोनानो मोनबोदों गोदोनि समाव औ नोंथां गोदोनि समाव साख्रि साख्रिखौ लेंना लांनासो होलायोमोन होनना बुंदों आरो नोंथां नाथाय आथिखालाव आथिखालाव ओरैबायदि एगजाम होनानै नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों बा हाजार हाजार लाख लाख फरायसाफोरनि गेजेराव नाजालायनायनि गेजेरजों एसेल' बाहागोनि फरायसाफोरा बे साख्रिखौ मोनो आरो नोंथां औ बेफोरो गोबां सोलायनायखौ जों नुबोनो मोनबाय माखासे फरायसाफोरानो मोजां फरायनानैबाबो साख्रि मोनिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां अब्लाबो बिसोर फरायसाफोरा साख्रगेजेरजोंबाबो माखासे आदब खायदाफोरखौ सोलोंना लाखानो मोनदों आरो नोंथां फरायनायनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जायनि थाखाय बिसोरो गावथांना थानाय जिउ राहा लामाखौ गावनो गाव दानानै लानो हादों औ नाथाय गोदोनि समाव बिदिखौ जों नुवामोन माथ्र' फरायनाय नालाय साख्रिखौल' बा फरायनानै थानायखौल' जों